हेलौ।
ओ नोंथाङा फ्रि ना दायो नोंथाङा फ्रि ना दायो।
औ औ फ्रियानो।
ओ नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आं माने फन हरनाय जादोंमोन। आरो ना नोंथां।
औ औ सावरायनो हागोन।
ओ जोङो होमबा जोङो दा जिउ खुंनाय सुबुं माहारिया जिब जुनार लानानै जिउ खुंनाय बेफोरनि बागै एसे सावरायनोसै माने जिब जुनारखौ बोरै फिनांगौ बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायलांदो दै। जिब जुनारखौ माने बोरै फिसिनानै बोरै खालामनानै जों माने रांखान्थि जेरै माने फाननानै फैसा मोननो हायो रांखान्थि बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायलांदो दे।
दा ओ जिब जुनार फिसिनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंनि बर' न'खरफ्रोमबो जोङो माने जिब जुनार फिसिनायखौ नुनो मोनो जेरै दाउ अमा बयलार, हांसो।
बोरमा मोसौ बिदिनो माने बेफोरखौ जोङो न'खरफ्रोमबो माने जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बर' न'खरफोर बा बर' गामिफ्राव।
थ' बिदिनो जोङो दा ओ बिदिनो जोङो माने गोबां खिनि रां आरजिनो थाखाय जोङो बिदिनो ब्रयलार फार्म खालामनो हायो बा अमानि फार्म बिदिनो ओ बोरमाफोरखौ फिसिनो हायो जोङो बुरजानो दा बेफोरखौ जोङो फिसिनोबोला जोङो जोंनो माने मोनसे ओ जायगा नांगोन बिदिनो जोङो बइलार फार्म खालामनो। बा जोंनो गिबियावनो जोङो मोनसे न' बानायांगोन जेराव माने जोङो ओ बेयाव लाइट नांगोन बिदिनो ओ ओ ब्रयलार दाउफोरखौ जोङो माने अर्डार खालामनानै लाबोनो हा आरो बिदिनो फिसिनो हायो बिदिनो अमा अमाखौबो जोङो फिसिनो थाखाय माने ओ बिदि बिदिनो न' बानायनांगोन बिजों लोगोसे जोङो ओ साखोन सिखोनै लाखिनांगोन। आरो बोरमा बोरमाखौ फिसिनो थाखायथ' जोङो न' बानायाबाबो माने मोनसे बेरा दुंनानै ओ बबेबा बारिफ्राव बेरा दुंनानै माने जोङो गोबां। माने बोरमाफोर फिनो हायो आरो बिदिनो ओ दाउफोर फोरखौबो जोङो लकेल दाउफोरखौबो फिसिनो थाखाय जोङो बिदिनो बेरा दुंनानै माने फिसिनो हायो। ओ बे बेजों लोगोसे जोङो बेनो माने ताइम मथे आदार होनांगोन दै होनांगोन बेनि गेजेरजों माने जोङो ओ बेखौ ओ फाननानै हाथाय बाजाराव फाननानै जोङो गोबां माने ओ रां आरजिनो हायो आरो बिदिनो दा जोङो ओ बोरमा बोरमाखौथ' जोङो फिसिनानै गोबां बांसिन माने जोङो रां आरजिनो हायो ना नङा होनबा नोंथां?
औ औ
औ बिदिनो जोङो मोसौखौ फिसिनानैबो जोङो गोबां रां ओ आरजिनायखौ नुनो मोनो। नाय जायो।
दा जोंनि ओनसोलावथ' आङो बेखिनिखौनो फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा माखौ फियो माने बांसिनै बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन।
औ आं हागोन नोंथां आंबो एसे नोंथांनिसिम आं बुदै फिसिलाङो बेफोरनि बागै नोंथाङो लांसै जोंनि ओनसोलाव जाबायदि फियो बेफोरनि बागै आ जोङो फिनायखौ बुंनानै बुङोबाथ' जोंना इदिनो जिब जुनार फिसिनायखौ बुङोबा जों गोबां दं नों जेरै बुंलांदों दाउ अमा बोरमा इदि सो गोबां रोखोमनि दं। जोंहा नों जेरै बुंलांनाय अमा फोरखौ फिनोबा ब्रयलार फोरखौ फिनो थाखाय जोंहा न' बानाय नाय नांगौ बे गोनांथि खाथार मानो होनबा जोङो माने अमाखौ दोनोबा दा जोङो माने मोजां न'आव गोनांथि जायो जाययाव माने अखा दै दैज्लां बोथोर फ्राव अखा हानाय समाव माने गोबां हाब्रु जायो नङा बाथाय आरो अमायाबो बेफोरनि गेजेरजों जोंनो माने बेमार जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओ बिदिनो हाब्रु फोराव दोनोबा माने अमा फिसियो बाथाय जों एसे माने लुफ न'खौ एसे हादाब फोरखौ पाखा खालामनानै फियोबा एसे मोजां जायो जाय फोराव फाराम फियोबा फाराम खालामनानै अमा बुरजा फियोबा माने जोंनाव अमा फिनो थाखाय रां खान्थिनिबो गोबां गोनांथि जायो। जेराव जों अमाफोरा माने गोबां बिदिनो गुन्दै आदार बा दानाफोर होनांगौ जायोना। लाइ अमा फोरनो बे जों माने गोबां बिदिनो अमा फोर फिनांगौ जायोबाथाय जोंहा रां खान्थि नि गोनांथि जायो आरो। जेराव जों अमा मासे फिनो थाखाय बाथाय जोङो गोबां रां गोनांथि जायो। बिदिनो गोबां बिदिनो अमा फाराम फोर खालामबाथाय माने रां खान्थिखौ माने गोबां गोनांथि जागोरो आरो गिबियावनो जोंनो ओमफ्राय बिदिनो मुलाम्फाबो खामायनो हायो जेराव जों रांखान्थि होनानै जोङो माने मुलाम्फा खामायनो हानाय जेराव अमाखौ फियोबा जों अमाखौ फियोबा गिबियावनो जोङो माने अमा फिसाखौ लाबो गोरनांगौ जायो। बाजारबा इदिनो न' खाथि फोराव सोरनावबा इदिनो माने अमा थानाय निफ्राय जोंङो अमा बायख'नानै लाबोनानै जों न' फोराव माने फिफैनायखौ नुनो मोनो जेरै बांसिनानो बिदिनो बर' गामि फोरावथ' अमा मासे मानै फिनायखौ जों बयनियावबो नुखायो बिदिनो खायफाया माने फाराम खालामनानै गावनि जिउखौ दानाय बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो गिदिर गिदिर इदिनो न' बां लुनानै माने फाराम खालामनायखौ जों नुयो आरो जेराव जों माने गिबियाव बिदिनो अमा खौ हाथाय बाजार निफ्राय लाबोनानै न' लुना लानानै माने बिदिनो फारामफोर खालामनानै ओ गाव बिदिनो आदार फोर दाना फोर बिदिनो हाथाइ बाजार निफ्राय बायना लाबोनां नै अमाखौ माने नांगौ समाव आदार होनानै माने इदिनो फिसिनानै गावनि रां खान्थियारि आरजि नायखौ जों नुनो मोनो। जायो आरो बिदिनो जिउ खुंलाङो खायफाया बिदिनो अमा फिनानैनो जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो बुङो बाथ' जों ब्रयलार फोरखौबो बुंनो हायो जेराव ब्रयलार फोरनोबो जोङो बिदिनो न' फोर लाइटफोर नों जेरै बुंदों बिदिनो आदार दाना बिदिनो बेफोर बायदि होनांगौ जानानै फैयो जेराव जों बयलार नोबो बयलारनो बयलार फिनोबो माने जोंनो जायगानि गोबां गोनांथि जायो जेराव आव जों माने बुरजा फाराम फियोबा जोंनो जायगा गुवार नांगौ जायो बयलारखौ माने बुरजा फिसाजो मुलाम्फा थायो नालाय। एसे एनै फिबाथ' जों मुलाम्फा मोननाय नङा जेराव जोंनो जायगा गुवार नांगौ खायफाया इदिनो आ हाथाय बाजार निफ्राय अर्डार खालामना लाबोयो बा खायफाया ओरै सरखार फोरनिफ्राय मोननाय बे खौ फिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो औ बेनि अनगायै जों आरो बयलार फिनायाव बुङोबा जोंनो जिगाब माने जिगाब माने ओरै जुजाय होनना बुङो। माइ निफ्राय ओंखारनाय जा गुदला बेखौ माने जों जुजाय होनना बुङो ओ बेखौ जों माने इ दा बयलार दोनगोन जायगायाव जों माने होनायखौ नुनाय जायो आरो हाग बाव जों माने बयलार फिनाय फोराव पाखा होलाया लासिनो बे हादाबाव होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। बिनि उनावहाय माने जोङो माने साफा खालामनांगौनि गोनांथि जाया आरो बे ओ मा होनो इखौ जिगाब र' मा होनो मोनलाय? ओ माइनि गनाय माबाखौ गुदलाखौ जुजाय जायखौ होनो जों बेखौ होयोबो जों माने साफा खालामनांगौनि गोनांथि जा या आरो बेनि अनगायै आरो बुङोबा जों माने गोबां फिनायखौ नुनो मोननाय जायो जायफोरा हां सोबो फियो नङा होमबा नोंथां हांसो जाय फोरनाव फख्रि गिदिर गिदिर खालामना लानानै हांसोबो फिनायखौ नुनो मोननाय जायो बिदिनो हांसो फिन बाबो एसे एनै दाना होनांगौ जानानै फैयो आरो हां सोफोर फिनायावबो माने गोबां रांखान्थि दं जायफोरा माने हांसोफोराबो बेसेन गोसा नालाय। हांसो फिनानैबो माने हांसोखौ बुरजा लानानै बिदिनो गावनि जिउ खुंलांनायफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो खायफा खायफा सुबुंफोरखौ बिदिनो बि बिजोंनो न' बां लुनाय बिदिनो फारामफोर खालामनानै माने न' बां लुनाय रांखान्थियारि खामायनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बिनि अनगायैबोथ' जोंहा बोरमा बोरमा फियोबा जोंहा इमान रांखान्थिनि गोनांथि जाया जाय समाव जोंना बोरमा फिसा बायना लाबोयो बे समावल' जोङो बोरमानि गोनांथि माने इसे रांखान्थि नि गोनांथि जायो, जेराव जों गिबियाव जों बोरमाखौ फिसिनो थाखाय जोङो बोरमा फिसा फिसा इदिनो बुरजा फिनोबा जों बुरजा बायना लाबोनांगोन। ओमफ्राय जोङो माने एसे जायगा बारि गिदिरफोर थायोबाबा हायेन जायगाफोराव मोजां जायो आरो बोरमाफोरखौ फिनो बिदिनो मा होनो दंफां लाइफां बिदि नो बारि बागानफोर थायोबा जोंहा मोजां जायो जेराव जों हगारना होनानैबो फिनो हायो बेरा दुमना दोननानै, आरो बेनि अनायै जों माने गो गोबां बिलाइफोर जायो नालाय हाग्राबो जायो बिलाइफोरबो जायो जेरै फाख्रि बिला बिदिनो गोबां बिलाइफोर थायो नालाय हाम ओ माने रांखान्थिनि गोनांथि जालाया आरो बेफोरखौ जों माने दंफां लायफांनिफ्राय बिदि दालाय फोरखौ दानना लाबोनानै बोरमाफोरनो होनानै माने जों जाहोनो जाहोनो हायो आरो इदिनो माने जों खायफा खायफा सुबुंफोर इदिनो बारि बागानफोराव थांनानै माने दालाय दासाफोर दानफायनानै लाबोनायखौ नुनो मोनोना नोंथां। बेबायदिनो माने बोरमाफोर फियोबाथाय जोंहा माने इमान रांखान्थिनि गोनांथि जाया आरो ओमफ्राय गोबां रांखान्थि बिदि खामायनो हानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो माने खामायो सुबुंफोरा बिदिनो बोरमानि बेसे ना गोबां दाम गोसा नालाय जों बेदर बायनो थाङोबाबो बोरमा फोरनि बेदर बायनो थाङोबाबो बिराद बेसेन गोसायाव मोननाय जायो। बेनि अनगायैबो आरो मोसौ बुङोबाथ' जोंहा मोसौआ मोननै जादनि दं जाय मोसौखौ जोङो जारसि मोसौबो होनना बुङो आरो बिनि उनाव जों न' न'आव फिनाय खौ नुनो मोननाय जायो। जाय मोसौखौ जों गाइखेरनि थाखायल' बाहायनाय जायो गोदोहायथ' जोङो माने हालुवा मोसौखौ जों हालौवनाय माइ गायनाय बिदिनो मैगं थाइगं गायनायफोराव बाहायोमोन।
औ
दायोथ' जों बिदि नुला नालाय नोंथां बिदिनो बेखायनो दा जोङो माने न'फोराव माने बेफोर माने मोसौ गायखौ बांसिन फिनायखौ नुनो मोनसै आरो जाय जों गाइखेर गाइखेर फोरनि थाखाय आरो बिदिनो माने हाथाय बाजारफोराव लांनानै माने बिदिनो फानहैयो आरो खायफा सुबुङा माने रांखान्थियारि गोनांथि जाबा हेफाजाब मोनो। थाबै फिननायखौबो नुनो मोननाय जायो। बेनि अनगायै आरो जार्सि मोसौखौ बुङोबाथ' जोङो जार्सि मोसौनिफ्राय गोबां बिदिनो लिटार लिटार गाइखेर मोननायखौ नुनो मोननाय जायो। जाय गाइखेरखौ जों माने हाथाय बाजाराव फाननानै रांखान्थि खामायनो हायो आरो खायफा खायफा सुबुंफोरा बिदिनो गोबां जारसि मोसौ लानानै माने गाव गोबां माने रांखान्थि आरजिनायखौ नुनो मोननाय जायो। जायखौ जों माने हाथाय बाजारफोराव बिदिनो खायफानि न'फोराव हैनानै माने गोबां रांखान थि इदिनो खामायनायखौ नुयो आरो नोंथां नोंथाङाबो बेफोरनि बागै माबा सानो नामा? नोंथाङा बेफोरजों माने रांखान्थियारि खामायनाय गामि ओनसोलफोराव नुयो नामा नोंसिोरनिखै नोंथां?
औ औ औ नुनाय जायो। ओ बिदिनो जोंनाबो माने मा खासे ओ फार्म बयलार फार्म बा कयलार फार्मफोर बानायनानै जोङो ओ माने रां आरजिनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे माने जोङो बयलारनो गोबां खिनि जोङो मेदिसिनबो होनांगौ जायो। थ' माने ओ सम मथे मटे मेडिसिनफोरखौ होनांगौ नङाबा मानोना जोङो माने थाबनो बेमार जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो बिदिनो जोंना माने बर' गामिफ्राव जोङो जेब्ला अमाफोरखौ फिसिनाय नुयो जोङो भेक्सिन होआबा मेदिसिन फोर जों माने खम नुयो आरो होनायखौथ' होनांगौ होबाथाय माने अमाफ्रा माने बेमारफोर फैब्लाथाय जाया आरो बे बिजि होनांगौ बा मेडिसिनफोरखौ सम मथे होनांगौ आरो जोङो बेजों लोगोसे माने जा मोसौनि खोथा बुंदोंना नोंथाङा दङ जोंनि ओन सोलावबो बिदिनो जारसि मोसौ फिसिनानै जोङो गोबां बिनि गा गाइखेरफोरखौ फाननानै गोबां बिदिनो रां आरजिनायखौ नुगासिनो दं आरो बेजोंनो लोगोसे जोंना मोसौ मोसौ जा जों न'आव फिसियोना मोसौआ बेनि गेजेरजोंथ' जोङो गाइखेर माने मोननायनि लोगो लोगोसेनो जोङो बेनिफ्राय जोङो गोबोर बेनि जा गोबोरखि निफाय जोङो माने जोंनि जा बारियाव माने हास सारनि खामानि होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि जा मैगं थाइगं गायनायफ्राव। बेफोराव माने बे गोबोरखिया जोंना हासारनि खामानि होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि गेजेरजों माने जोंना मुलाम्फा जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो मानोना बेफोर गोबोरफोरा न'आवनो थाबाथाय जों
औ हेलौ हेलौ नोंथां